हेलौ
औ खोनादों
अ खोनादो ना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो आङो
नोंथांनि आवाजआ एसे खम फैदो माने बारा खोनाबाङाखै आङो
अ दायो खोनाबाय
अ एसे खोनादो खोनानाया होमबाबो खम
नङा आं खाथियावनो लादो माइकखो खोनाबाय दा
औ औ खोनादो आतसा उम होम दा दा दााबायदि समाव नैबे दा बोथोराव नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय एबा जाग्रा फिथाइ सामथाइफोर मोननाय जायो?
औ सरासनस्रायै जेरैबादि जोंनि बारहावा बा आबहावाया एसेयानो नालाय जों आसाम हादरसायाव गासैबो दङ दायो थ नोंथांमोननि ओन सोलाव जिबादि मोननाय जायो बे खौबो जोंनि ओनसोलावबो मोननाय जायो। ना नै आं आसा खालामो। जेरै आ आं बिदिन्थि बादियै बुङो। जेरै लिसु फिथाइ आनारस आनारस माने बर'आव बेखौ रैमलि होनना बुङो।
औ औ औ उम
आरो जोगोनाथ थ'मेथ' मैगं जाहैबाय जानाय फिथाइ होनबा लिथिखु फिथाइ लिसु थाइजौ खान्थाल आरो बे बायदिनो खेजुर औ खेजुरखौसो नायो दा?
औ औ सिनायो सिनायो।
औ खिजुर
उम अ' सा उम उम ओरैनो ओम बागान फोर दंना नोंसिनिथिं ओरैनो थालिर सालिरफोरनि बागान मोननाय जायो नामा?
आव थालिरनि बागानथ एसे एनै बानायगास नो दासान्दि जाय हाफोराव हा माइ गायनो हाला बा रानस्राव जालांबाय अखा हायैनि जाउनाव बेफोरबायदि जायगाफोर औ थालिरनि आबाद मावबाय थादों मानसिफ्रा औ बेबायदिनो थालिराथ' ओरैबायदि बेथ' बोसोराव
औ औ औ औ माने उम औ दा आरो गोबां जायगायाव दा माने द्रागनखौबो मावनाय खो नुयो आरो द्राब द्रागन फिथाइ द्रागन फिथाइ नुफेदोना ओंथां
अ' ड्रेगन फ्रुटखौ होनदों नोंथाङा? औ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिहाय बेनि आबादखौ खम मावदों। ए सासे सानै फाल आबादारि फोरा मावदोंमोन। आं नुदों आरोना नाथाय बिथांमोना आ मोजां। प्र प्रडाक्टिभिटि मोनासै खोमा दा मावला आरो माने एसे खस्थ नामाथाय आरो एसे मोना मोजाङै रोङासै दां ना बोथोरासो मोजाङै जोंनियाव हा मिलाया नामा ड्रेगन फ्रुटनि थाखाय औ ओरैनो नु दों आं ड्रायगन‌ फिथाइनि आबाद मावनायखौ आ बे फाखा फाखानि
औ औ औ औ माने ओरै ति साइसनि बानायोना पाका खुन्थाखौ माने ति साइसनि बानायोना गायनाया एनिफ्राय बिनि सायावहाय माने तायेर होयो आरो तायेर होनायखौ नुनो मोनो।
औ तायार होयो साइकेलनि तायारफोर बा गारिनि तायार औ बेखौ बेयाव मान ताइ होनां नै फाय इदिनो बेसा नांगौथाय बोसोरसे नांगौ जायो खोमाना?
ओ इसे गोबां टाइम नांगौ। मावनायाव ओम ओम।
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव दा थ' दै इसे अखा हाबोबाय ना लाय माइ गायनायनिसो बोथोर जाबाय इसे दान मोनसे मोननै सिगाङावहा तरमुस नि आबाद मावनाय जायोमोन गोबाङैनो औ आरो जुखामनिबो आबाद मावदोंमोन दाथ' बोथोरा गैला दा माइ होनैसो बोथोर फैबाय नालाय आरो बेबायदिनो ओ फाथोनि आबाद मावदों। आरो आरो बिनि उनाव ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव बा बेबायदि फिथाइ साम थाइनि आबाद मावनायखोनो होनजाया होनजायो नंङा होमबा? न'आव जि थाइजौनि बा खान थालनि लिसुनि बिफां थायो बेफोरखौनो एसे जायोबा फानो हावरसिं गाव रज'ना थानाय फिफां जेरैयै थां ओजों जोंनि आसाम हादोरस आव नांजाबनानै थानाय जेरै सोनाब बंग हाद दोरसा बिहार आह उद उत्तर प्रदेश बेफोरबायदि हादोरसायावथ थाइजौनि आबाद मावयो मा थाइजौ बिराद फिफां दं। नंङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो जोंनि आसाम हादरसाजों नांजाबनानै थानाय मेघालआवबो रैमालिनि आबाद मावनाय जायो। रैमालिखौ हाजोफ्रावनो गोबां रैमालि गायनायखौ नुनो मोनो आरो। गायनानानै खौबो फानो गोथावबो जानो मोजां। मेघालयनि रैमालिया जोबोर मोजां नोंथां। नोहा मालाबा सिलंफोर बेरायनो थांबा लामा लामानो फाननाय नुगोन रैमालिखौ गोबां फानो बिथांमोना लामायावनो खासिया आइजोफ्रा औ बिथांमोना थ आइजोफोरासो बांसिन
ओम
खामानिफोरखौ आइजोफ्रानो बांसिन मावो
औ औ
ओम बेबायदि आरो ना नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा बेबायदि फिथाइ सामथाइफोर आबाद मावो नामा
जोंनि ओनसोलावबोथ बिदि खोब बिदि मावनाय जाया बेयो ओ सरासनस्रा ड्रागनखौ मावनाय नुयो ड्रागन फ्रुइटनि बेनिफ्राय नै बोथोर दाथ दा गैलिया ओइ माबाखो वाटारमिलन बेखौ मावो अ तरमुज ओ बेखौ मावो ओरैनो थ माने जोंनि ओ ओनसोलाव होनोब्लाथाय माने माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो ओरैथ फिथाइ सामथाइनि ओरै माने मावनो हानाय ओ माबाया हा गैया आरो माने मावथावथाव जायगा गैया आरो फिथाइ सामथाइनि जायगा गैया आरो बिदि माइ आबादखौो बांसिन मावनाय जायो आरो उम बिदिनो होगोन दा सिजोनाव बिदि बिदिनो ओ खान्थाल थाइजौआनो ओमफ्राय बै सरा थालिर थालिर बागान बानायनाय जायो माने थालिरखौ मानि थाखाय गायनाय जायोबा माने गय गायो जे हेल' खोनादोंना नोंथां अ औ गय गायो जे बे गयनि गेजेर गेजेर माने गय गायनाय गयनि गेजेर गेजेर थालिरखौ गायनाय जायो आरो माने गय बिफाङआ जिथु देरासान्दि बे थालिर बिफांखौ गायनाय जायो आरो बेखिनियानसै इनफाय थ' बेलेग ओरै माबा खालामसोनाय जाया फिथाइनि माबा ओ आबाद मावस साय जाया खम आरो बांसिन माइ आबादानो
नंगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव गयनि बागानफोर दंखोमा ना गोबांथार
ओम माने इसेबां गोबांथार गैयाबाबो दा एसे बानायहोलांबाय थादो आरोखि माने
नंगौ
एसेबां माबानाय जायाखैमोनथ' दासो गयनि माबाया एसे जाखांना फैदो नालाय बेनिखायनो दा बांसिन बांसिन माने गयखौनो गायो जाय माने जाय जायगायाव माइ गायनो हायि जायगाया एसे बोरि हा थानाय बायदि बिदियाव गय खोनो गायनायखो नुयो आरो दा दायरेगै दायरेग बिथ' माने थालिरखो ओरै माबा खालामनाय जाया गय गेजेर गेजेर थालिर गायनायखौ नुनो मोनो आरो
नोंगौ गयनि औ गयनि आब आबाद मावनायाबो मोजां दै ओ गोबां रांखावरि खामायनो हायो बेखौ बोसोराव खेबसेयाव मोन खायो नालाय फाननायावहा ओंखायनो बुरजा मोननाय बायदि दिनाङो आरो आरो नोंथांआ गय गायोब्ला बे बे गया बा बोसोरफ्रावनो थायनो हमो नङा
औ औ
बुरजा बुरजा थायो बा बोसोर नांलाय खोमा दानियाथ थाम बोसोर ब्रै बोसोरावनो थायोदां औ
एसे खम टाइमावबो थायो ओमफ्राय बबेबा बबेबा बबेयावबा जायगायाव एसे गोबाव नांगौ जायो आरो टाइमखौ बिदि बेनिफ्राय माने दाथ माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो जोंनियाव औ माइखौ थेवबो थारमाने मोननै माबायाव मावग्रा जालांबाय दानिया दा नै दैलाङा खेबसे मावबाय बे मेसेंआवबो जे माइ गायोना एरि माइ होननाय नफेरदों ना नोंथाङा अ बेखौबो मावग्रा जालांबाय आरो माने
औ औ बर माइबो मावो नामा
औ औ बेखौनो एरि माइखौनो अ औ एरि माइखौनो होननानै बुङ दा माने जाय जायगायाव दैनि दै सोनो हानाय ओ सुबिदा थायो बा दै सोनाय जायगा थायो बा बेयाव थारमाने बे एरि माइखौ मावनाय जायो माने जेराव माने मा होनो बेखौ दैमाफोर थायो दैमानिफ्राय दै थिखांनो हानाय जायो। याव बे माइखौ मावनाय जायो आरो आरो खायसे खायसे ओरैनो माबा सेलबो गायना लायो। बे आबादखौ मावनो थाखाय। दा बांसिन माइखौनो मावनाय जायो आरो बेनिफ्राय ओइ दै बरिं बरिं गायनायख दां औ बेजों आरो सलारजोंबो थिखांनो हायो नालाय।
औ आथिखालावथ नै सलार होबायना मेर्ला गभारमेन्टआ बा सोरखारा सलारनि प्रजेक्ट लाबोदों बे सलारजोंनो। दैखांना। हायो आरो बेबायदिनो आबाद मावनो हायो आरो बेखायनो औ जों नाय नोंथां सेल बिथाङा नायलाय जोंनि आसाम हादोर थानि मानसि ओ बोथोराव खेबसेल' आबाद मावना जायो। आरो बाखिखिनि थालांनाय बोथोरफ्राव ओरैनो थायो नङा होम बा सिगां बेबायदिमोन नाथाय नों नोंथाङा मालाबा ओरै सा भारत सानजाब सोनाब भारतफ्राव थाङोब्ला नोंथाङा नुनो मोनगोन ना बिथांमोना बोथोरनि बोथोरा आबाद मावबाय जों ओरैनोथ' नोंथां ओ से माइबो माइफोर गायनाय सारि मास बा ब्रै दान ब्रै दानावनो जायामोन। बा माइ हाजानाय बि
औ औ
बेबायदिनो मेसें बोथोराव गोलोम बोथोराव आलदा दैज्लां बो थोराव आलादा बेबायदि बिथांमोना आबाद मावोना औ दा आरो दा माइनि फैबाय दा माइ गायनोसै आरो माइनि उनाव बिथांमोना गेहु गायगोन आरो गेहुनि उनाव आरो आलु गाय बिदि आरोना बिथांमोना आलुनि आबाद मावगोन जुखामनि आबाद मावगोन ओरैनो थाया आरोना बिथांमोना दा बेबायदि आबाद मावनाय जोंनि कालचार खौ जोंनि आसाम हादोरसानि सुबुंफ्राबो लाबोनां एसे एसे लाबोनायबो नुनो मोन्दों दानिया एसे एसे सोलायबोदों मानोना औ जोंनि ओनसोलाव नो आं गां गावनि गामि खौनो आं बिदिन्थि बादि बुंनो सा जोंनि ओनसोलावबो सानैसो आबादारिफ्रा । बेबायदिनो मावबोगासिनो। दानि दैज्लांनि फोथाराव माइ गायगासिनो आरो बे उनाव हां आ जुखाम। गायो आरोना जुखाम गायनानै आलु बेबायदि आरो तरमुसनिबो आबाद मावो।
उम
बोथोरनि बोथोर आरो फाथोबो फैयो फाथोबो फैयो औ बेबायदि आरो औ माइ मा होनोमोन नोंथाङ बर' माइ।
अ अ अ एरि होनना बुङो जों
बेबायदिबो आबाद। मावो आरो दाखालिसो जोंहानिनो न'खरनि जानाय आमाइ सासे जुखामबो गायदोंमोन बिथाङा आरो एरि माइबो गाय मोननैखौबो हाबाय दा आरो नै दैज्लां बोथोरनि माइ गायबावनोसै आरो
आतसा थिगैनो दं नोंथां माने समाबो जाबाय नालाय।
औ जोंनिया समान जाबाय नोंथां औ दे नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय दे गोजोनथों औ दे।